खोनादोंनो नोंथाङा?
औ आं खोनागासिनो दं औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा फ्रिबा एसे सावरायजागोन ने?
औ रावले सावरायाय जागोन नोंथां सावरायजागोन
अ बिदिब्ला होमबा जोङो मोनसे टपिक लानानै जोङो बे टपिकनि सायावनो सावरायलां सै नामाहोनो?
औ नंगौ मानि सायाव राय रायलायनो
जोङो ओ जोंनि गाननाय जोमनायखौनो जोंनि बर' जोंनि बर' धोरोमनि जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै जों सावरायजा सावरायलांनोसै नामा?
औ बर' हारिनि औ औ
औ बिदिब्ला आङो आम आं बुंग्रोनि एसे
उम नोंथांआ मा मिथिगो बर' हारिनि गाननाय-जोमनायनि सायाव एसे बुंना होदो दे।
ओ जोंथ' मिथिख खागौ जोङो बर' हारिया गो मा गानो होनोब्ला जोङो हिनजाव माहारिया दख'ना बेखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो हौवा माहारिया जाबाय ओ गामसा गस्ला आरो गामसा नङा होनब्ला औ
औ नंगौ उम
थिग बिदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो आरो बर' हारिया बिदि द ख'ना गाननानै ओ बिदि न'आव थानायावबो बा गुबुनाव थांनायाव गुबुन जायगाफोराव थांनायाव दख'नाफोरखौ गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो बायदिसिना प्रग्रामफोर फांसनफोर जानायावबो बिदि दख'ना गाननानै ज' ज'यै ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे जोङो हौवाफोरखौबो नायोब्ला हौवा फोराबो बिदिनो ओ बर' हारिनि होनोब्ला बिदि गामसा गस्ला गामसा गाननानै बिदि फांसनफोरावहाय थांनायावबो बा ओ बहाबाफोर गोदो गोदायनि सुबुंफोर खौ नायोब्ला बहाबाफोर बिदि आलासि फोरजानो थांनायावबो बिदि ओ गानलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङाफोर मोजां बिदि बिनि सोमोन्दै एसे।
औ नंगौ नोंथां जोंनि बर' हारिनि जिथु गाननाय जोमनाय आं आं सानो बेलेग गुबुन हारिनि साय आङो जोंनि हारिनिखौ बांसिन समायनासिन आं नुनो मोनो आरो
ओरो जोंनि हारिनि जिथु ओम मोसानाय मोनसे बागुरुमबा जेब्ला बेखौ जोंनि बर' हारिया जि दख'ना गाननानै अब्ला मोसायो अब्ला गोबां समायना बेबायदि नुयो आरो। गोबां समायना जुदि नुयो।
ओ आरो लोगोसेनो जोङो जितु जोंनि दख'नाफोर नालाय जोंनि आरो लोगोसेनो हिनजावसाफोरा गो गोजां बोथोराव आइजोफोरा इन्दि सि जों बेखौबो गाननाय जों खोनानो मोनो ना। इन्दि सि जोंनि बर'फोरा बाहायनाय जायोना ओ बेखौ
उम जोङो जोंनि बर' हारिफोरा जे जोंनि खुन्दुं आरो जि गाननाय जोमनाय बेखौ गावनो गाव दानानै लायोमोन। आरो लोगोसेनो गावनो जों खुन्दुंफोरखौ बानायनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो। नोंथाङा मिथिगौ ने खुरुंखौ खुन्दुंफोरखौ खौ बोरै बानायनाय जायोबा मानिफ्राय बानायनाय जायो?
औ बिनि बा बागै आं बेखौनो बुंनो सानो ओ माखासे इन्दि खुन्दुंफोरखौ ओम जोङो नुयो दाबो नुयो आरोखि माखासे आइजोफोरा बिदि इन्दि खुन्दुंफोरखौ बायनानै इसान दानायावहाय गावनि गाननायखौ द ख'नाफोरखौ दानायफोरखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरो। इन्दि खुन्दुंखौथ' आं मिथिनायाव ओ बे एम्फौनिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा।
औ नंगौ लाथा एम्फौ होनना बुङो जायखौ
औ बेनिफ्राय बानायनाय जायो बिनिफ्रायनो जोङो जोङो दायो बाजारफोरावबो दखानफोराव नायोब्ला नुनो मोनो बे इन्दि खुन्दुंनि दामाबो जोबोद दाम गोसा आरो बिनि जे फुदु हिफोर दख'नाफोर बा बिदि जोमग्रा बे बुस्थु हिफोराबो बे इन्दिनिया जोबोद दाम गोसा आरो। बिनिखाय ओ जोङो गोदो गोदायबो आगोलावबो जोङो नुनो मोनखादोंमोन जे जोंनि बर' माहारि फोर बर' आइजोफोरा इसान बिदि दानानै गावनि दख'ना गाननायखौ आरो बा गामसाफोर बेफोरबायदिखौ जि जोमफोरखौ दानानैहाय ओ दिरुननाय आरो दानानै गाननाय बिदिनो बायदिसिना गुबुन गुबुन आगरफोर आरो गुबुन गुबुन गाबनि बिदि ओ दख'नाफोर बिदि गुनानि दख'नाफोर बेफोरबायदि दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ज गोबां सम